हेल नोंथां औ खोनादों
औ खोनादों नोंथां
दायो मा खालामगासिनो नोंथाङा
आं ओरैनो गामिफ्राव बेरायगासिनो दं नोंथां
अ दायो औ एसे मोनाबायबो ना बोथोराबो एसे गुसु लाबोदों नामा
औ औ औ औ बारबो एसे बारदों बेनिखाय माने थान्दा लानो होननानै गिदिंदों
नोंगौ नोंगौ दोनैथ एसे बोथोरा दासान्दि दोनैल नङा दा साननैसोथ बोथोरा गरमथारमोन
औ गरम माने औ दिनै एसे थान्दा जादो अखाबो हादो ना दहाय फुङाव
औ औ अ नोंथांमोननिथिं अखा हादोंमोन जोंनिथिं हायाखै
औ जोंनिथि हादों अखाबो हादों ओरैनो बारबो फैदोंमोन दहाय फुङाव
जोंनिथिं अखा हायाखै ओरैनो दोमैलु जायो ओमफ्राय अखा हाया बै मोनसे बाथ्रा भाव दंना जोंनि बर'आवहा बुंनाय दंना बाथ्रा भाव मोनसे नोंथाङा मोनथि नोंथाङा मोनथिगौना बे बाथ्रा भावखौ औ नंगौ बेबायदिनो जागासिनो जोंनि जायगायावहा ओनसोलाव अखा खोरोमनाया हानो रोङा सैमा सोंनाया सोंनो रोङा
औ बेफोर जानो दा अखा हाबाबो ओ बोथोरा एसे गरम गरम न'फोराव थाबाय थानो हायाना दा
नंगौ नंगौ से बाहेरावबो ओंखारनांगौ एसे गोसोआ मोजां मोनो अब्लानिया
औ नोंथां औ
एसे खर'फोरखौबो एसे स्रां मोनो आरो ओम
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो
आं नै दासाननैसो ओरैनो दंथयो ओ ओरैनो नै गोलांना दं आरो बिसनायावहा नाथाय बार बारदों
बारदों एसे एसे होमबाबो बोथोरा एसे एसे दुंहाव आरोना
नोंगौ नंगौ
दासान्दि आरो माबाफोराबो मा होनो इखो पल्युसन बुङो बेफोरबो बारा जाबायना अ आबहायालाय आबहावायाबो गुबुंले जालांबाय बेखायनो आरो अखाबो बारा हाला बो बोथोराबो गुदुं गुदुं थाबाय थायो
नंगौ नंगौ अखा हा देग्लायथ' एसे खम जागोन खोमा अखा हानाया ओरैनो बोथोर बिगियान जिथुुबा जोंनि भारत हादरनि बोथोर बिगियान दंना बोथोर बिगान बे आफादा एसे बुंगासिनो आरो देग्लाय एसे अखाया थांनाय बोसोरनि बा बिनि सिगांनि बोसोरनिफ्राय एसे खम जागोन हानाया होननानै बेनो एसे जोंनि आबाद मावनायफ्रावबो गोहोम गोलैनो हागौ आरो बे अखानि बेलायावहा
औ दा जोंना थ' बर'फोरना माइयानो गुबै आबाद मथे एसे माने गोनो गोथो जागोन आरो गायनाय फुनायाव
नंगौ बेनो आरो अखाया जुदि मोजां हायाबाथ' जोंनि आबादाबो मोजां जानाय नङा देग्लाय बेबायदियैनो औ
एसे माने मा होनो बेखौ ओ मा बोथोरफोराबो दानिया आजिखालि सम बायदियै जानो नागिरा ना अखा बोथोराव अखा हानो नागिरा सान्दुं दुंबाय थायो इदि जाय टाइमाव आरो सान्दुं नांगो बे टाइमाव आरो अखासो हाबाय थायो
नोंगौ बेफोरो बेफोर जा गुबै जाहोनानो जाबाय बारा जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांगासिनो आरो जों नंगौ नंगौ औ सुबुं माहारिया नै गावनि गावनि जिथुुबा ओ गावनि गोसोनि बा गावनि नखरनि बा गावनि आंगोनि जिथुबा मुलाम्फानि थाखाय जोङो सुबुं माहारिया मा हामगासिनो दायो मिथिंगाखौ जोङो ओ जों जोबस्रां होलांगासिनो औ फोजोबस्रांलांगासिनो जेरै फिफां दाननायाबो बांसिन जागासिनो जुदि बिफां दं फिफां लाइफां गैयाबा जों लोगोसे थांना हानाय नङा थांना थानो हानाय नङा बिफां लाइफ बिफांजों लोगोसे जोंबो लोगोसेनो सुबुं माहारियाव थांना थाफालांनांगोन जिब जुनारनिखौबो जों जों बेबायदिनो गोसो बायदि बिदि जों बुथारना जाबा जाया हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ बेफोरखौबो जोङो लोगो फिसिहैनो जों जेरैबायदि थांना थानो नांगोन बेबायदिनो जिब जुनार बा जों बिफां लाइफांखौ जों गावजों लोगोसेनो जों गासैखौबो लांफानांगोन आरो इयुनाव इयुनावहाय
औ दा आरो उम जि गोनोखोनि मुगा बेबो माने दगालांगासिनो हमदो दा बिगियाननि मुगायावबो जोंहा गोबां जन्थ्र बायदिसिना बनायदो जाय मिथिंगानि गोबां खहा खालामनो हमदों आरो जेरै खार खाल खाना ना बिनिफ्राय जा थुङा ओंखारो बे बारहावाखौ जोबोद गुबुंले खालामो आरो जेनेबा बायदिसिना थाव बाहायनाय बेफोरबो बा हावाया जोबोर गुबुंले खालामो
नोंगौ
बेफोरखो हायोबा एसे खम खालामनांगो आरो उनाव जों गावनो मुलाम्फा मोनगोन जेनेबा बोथोर फोराबो मोजां मोजाङै मोजां समाव सोलायनो हमगोन नङा आरो उनाव जों गावनो गाय गावनि थिङाव हाथरा बुना लानाय बायदि जायो आरो ना
नोंगौ ओरैबायदि जाहैदोंखि दानि जुगाव बा आथिखालावहा जों गावनि सुबुं माहारिया गावनि ओ आं दहाय बुंबोनाय बायदि आं दि फोरमायबोदों ना गावनि बा नखर गावनि मुलाम्फानि थाखाय जों मिथिंगा खौबा आबहावाखौ गुबुंले खालामलांगासिनो माब्रै होनबा कारखाना कारखानायाबो बांसिन जाबोगासिनो बांबोगासिनो आरो कारखाना बांनायजों लोगो लोगोसे जोंनि गारि मथराबो बांगो-बांबोदों बेहाय गारि मथ सरगावथ जों गारि मथरखौ ओरैनो सालायनो हाया गारि मथराव जों बेहाय औ थाव नां नांगौ जायो बे थाव खामनायानो जोंनि बारखौ गुबुंले खालामगासिनो औ बे बारारो जोंनि आबहावाखौ गुदुंबो खामदों बे गुदुं जानायनि थाखायनो जोंनि आब हवायाबो बांसिन दासान्दि आथिखालाव जों गुदुं जानायखौ नुनो मोनगासिनो बा मोनदांथिगासिनो जोङो बे औ बेबायदिनो बेखायनो ओ जेरै ओ जोंना जोंनि बुहुमानो एसे गुदुं जाबाय आरोना सिगांनि साय सिगाङाव जों जे ओरै एसे थान्दा बा गुसु मोनबोदोंना जोंनि आइ आ आ बाबामो आबा आइ आफा आफामोन बा जोंनि आबै आबौमोना जिथुुबा फोरमायबोदोंमोन जोंनो गोदो बिदि एफा गरम जायामोन बोथ- बोथोरा दानि जुगाव बा आथिखालाव बांसिन गरम जाबोनो मोनदों होननाया बेबायदिनो आरोना बेफोर नि जाहोनानो बेनोखि कारखाना बा गारि मथरा बांसिन जादों
जेनेब-जेनेबा गोनोखोनि मुगाया दावगालांनो हमदो बिनि जाहोनाव एसे जानो हमदों आरो बेफोरबो दा बा जुन जे होनो बेखौ मुलुगनां मोजाङैनो जेनेबा आबहावा सान हिसाबै
उम मुलुखनां आबहावा सान
सुबुङानो मुलुगनि ओ बंफां लाइफां गायो साखोन सिखोन खालामो जोथोन लायो दा बिनि बेलायाव आंहा मोनसे एसे सानखांनाय दं आरो जे जोङो सुबुं माहारिया सानफ्रोमबो जोङो मिथिंगानि खहा खालामो अब्ला जोङो मानो सानसेल मानो आबहावाखो साखोन सिखोन जेनेबा बंफां लाइफां गायनांगो मानो सानसेल बिदि फालियो ख्रों राहा लानाया मोजां होनना आं सानो आरो दा नोंथांनि बेलायावबो बेखोनो स सानो होनना आं आं सानो माने
साननांगौ खोथाया नोंगौ नोंथां बुंनाय बाथ्राया सैथो बे जों बोसोर फोरावहा मुलुगनां आबहावा सान जेखौ जों बा जुनावहा बोसोरे जों फालिनाय जायो बे फालिनाय बा बे बोसोराव बा जुनावल मुलुगनां आबहावा सानावल जों फिफां लाइफां गायोबा जाया बेखौ जोथोनबो लानो गोनां जा नांगोन जों बिफांखौ गायनानै जोथ थोन लायालाबासिनो बेखौ जुदि गारना दोनोबा जेबो ला-मुलाम्फा गैया आरो
गायिआनो मुंदों जायो नामा बिदि
नंगौ नंगौ बेखौ माने ओ जों फिफांखौ गायबाय बेखौ जों एसे मा होनो एखो जेवरा औ माबाबो औवाफोरनि ओरै दोनाबो होनांगोन बा माबा खामनांगोन जोथोनबो लानांगोन आरो जिथिबा
बा एसे एना दैबो होनांगोन जोङो जाहाथे गायनायनि उनावनो रानख्रबनानै थैफिना इनिखाय माने दैफोरबो सारना होनांगोन बेरा जेवरा बेफोर खौबो होनांगोन जाहाथे बोरमा मोसौफोरा जानानै होआ
नंगौ नंगौ खोथाया सैथो आरो बेबायदिनो ओह मुलुगनां आबहावा सानावल फिफां गायबा जाया जों ओरैबायदिबो गायनांगोनखि सानफा एफा फांसे फांनै बा फांब्रै बिदि फिफां गायबाय थानायखौ जों आखायाव लानांगोन आरो गावबा गावनो आखायाव लानांसिगोन बेखौ जि सोरबा सोर खारा ओ सोरबा मानसिया थोननांगौ बे खोथा नोङा जों गावबा गावो बेफोरखौ जों खामानि मावनांसि
उम उम दा सुबुंनि मोनसे आखु हिसाबै थानाया मोजां जागोन आरो बेयो जेनेबा दंफां लाइफां एबा मिथिंगा खौ जोङो संरैखा खालामनांगो मोजाङै मोजां बाहायनांगौ माने मोजां जेनेबा बिसोरनि खहा जायालागासिनो मोजां मुल्ययै बाहायनो रोंनांगोन आरो जों दा आं औ आं बेखौ खौनो माने जोंनि गासै सुबुं माहारिनिफ्राय हास्थायो आरो जे मोजाङै जोथोन लायो गावनि मुलाम्फाबो जायो ना थाय बंफां लाइफां एबा मिथिंगानिबो एसेबां खहा जाया मोजाङैनो मोजां सोलिलांनो हायो बेखौ हास्थायो आरो आं
नंगौ फिफां लाइफांजोंबो लोगोसे जों गावनि जिथुबा जों सिगांनि ओ जोंनि ओ जिब जुनारफोर हाग्रानि जिब जुनाद बेफोरखौबो जों संरै खा खामलांलांनाया जों साफा सानै जों गाव मानसिफोरनिनो जोंनि बियो मोनसे मोनसे बिहोमा ओ बिबान आरो बिबान बिबानफोर खौ जों बिदि सानना लानांसिगोन दायो गावबा गावनो जों
औ औ नोंथां
औ जोंनि एसे बेफोरखौ जोंनो जानो थाखायथ जों आलदा दं फाय नो दाउ अमा बोरमा बेखौ जानो थाखाय जोनियाव बेदर दंखायो खि जों गावनावनो फिनाय रोङा दंखायो ओ बेखायनो जों बेफोरखौ खौबो जागासिनो जों गावनि देहानि थाखाय देहानि मोजांनि थाखाय बेखायनो जों हाग्रायाव मोननाय जिब जुनार फोरखौ जों बुथारा लाबानो जों ननि खौनो जायो बेल आं बेखौ सानो आरो आंनि आंनि फोरमायनाया बेनो आरो आंजों बे खौ जायाबासो जों जिब जुनारखौ हाग्रानि जिब जुनारखौ जों हाग्रायावनो दोननानै बा बेफोराव दोननानै जों संरैखा खालामलांनानै आं बेखौ बेखौ सानो आरो
औ नोंथांनि साननाया मोजाङैनो मोजाङानो आंबो बेखौनो हास्थायो जे जे सुबुं माहारिया जाय बेसादखौ गावनि थाखाय बाहायगोन बे खो गाव जेनेबा नखरावनो नखर सिल्प हिसाबै मोजाङै जेनेबा फिनानै लानांगौ बिनो अ नांगौ बायदि बाहायनांगौ एब बा जानो गोसोबा जानो हागोन जेनेबा बिदै बायदिसिनाखौ नों फाननानै ओ रां रुफा खामायनो गोसो दंबा खा खामायनो हागोन बिदिखौ हास्थायो आरो आंबो
औ नोंगौ खोथाया सैथो नोंगौ बेबायदिनो ओ जों साफा सानै बा गाव हारसिङै जों बेफोरखौ साननो रोंनांसिगोन दा आथिखालाव जोंखौ दस ए आलादा मानसिफ्रा थोनलायनाङा बा सोरखारा जोंखौ बिथोन होलायनो सासे जों गावबा गावनो साननो रोंनांग सिगौ आरो फोरखौ जों संरैखा खालामनो थाखाय नोंथां ओ समाबो जाबाय जोंना दायो आ इयुनाव नोंथांजों सावरायलायगोन होननानै आसा खालामबाय आं आरो नोंथांजों रायज्लायनानै बा दोनै सावरायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों ओ जोबो आरो दे गोजोननाय थाबाय
दे गोजोननाय थाबाय दे नोंथां दे